हेलौ
हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
मा खालामदों?
नोंथांङाबो आंनि माथोखौ खोनादोंना?
औ खोनादों
औ
मा खालामदों?
अ दं ओरैनो नोंथां नोंथांङालाय?
आंबो ओरैनो जिरायना दंङ
औ
थां नुनो थदों आङो दावबायनायनि सायाव फंनैसो खोथा सावरायनो हागोनना?
औ हागोन नोंथां ओम आंङो टु थावजेेन टुइन्टि टुइन्टिवान मायथायाव ओ माबायाव थांदोंमोन आरोना सिक्किमाव। सिक्किम ओमफाय दार्जिलिंबो होनजायो जों ओ बिदिनो सिक्किम खौ नाय-नायखांनानै दार्जिलिंङाव हाबबोदोंमोन आरो ना। ओमफ्राय सिक्किमाव थांनायनि माबाखौ होनसै आं बोरै बोरै थांनाय जायो ओ बेनो जाबाय फार्स्टआव जोंङो रोङिया स्टेशनाव माबा ट्रेन जों ट्रेनजों थांङो आरोना ट्रेन गाखोनानै जोंङो निउ जलफायगुरिसिम ट्रेनजों थांङो ओमफ्रायहाय ओम बे निउ ज-जलफायगुरियाव स्टेसनाव ओंखारनानै जोंङो ओ गारि रिजार्भ गारि लानो हायो। नंङाबा गावनि गारिजोंबो थांनो हायो नाथाय जोंङो माबा ट्रेनजों थांदोंमोन आरोना। ओमफ्राय ओ बे जलफायगुरि स्टेसननिफ्राय ओंखारनानै जोङो मोनसे केम्पआव थाहैनाय जादोंमोन आरो ना जोंहा बाबानि केम्पमोन। ओमफ्राय बेयाव सानसे माने हर जाहैखादोंमोन नालाय मोना जाहैखादोंमोन ओमफ्राय बेयाव हरसे थानानै जोङो माबा नेक्स्ट दे खालि माबा गारि लानानै मोनसे रिजार्भ गारि लानानै सिक्किमथिं थांदों आरोना। ओमफ्राय बेयाव सौहैनायसिम आं टाइमखौथ' गोसोआव गैया बेसे टाइम लादोंमोन सहैनाया नाथाय बिदिनो सिक्स आवार्सफोर लादोंमोनदां आं बावबाय। ओमफ्राय ओजों नायनो लागाथ' बिराद जागा दं। ओमफ्राय ओ रपवे ओमफ्राय एमजि मार्क होननाय मोनसे जायगा दं बेयाव शपिं खालामजायो। नाथाय बेनि रां माने गस्लानि रां बेफोरो बिराद बुरजा बुरजा आरोना। बे गस्लाफोरा सिंनिफ्राय ट्रान्सपर्ट जायो नालाय बेनि थाखाय फैसाफोरा एसे बुरजा लायो खोमा। ओमफ्राय जाग्राफोराबो दामा बिराद गोबां गोबां आरोना। ओमफ्राय बिदिनो बिराद जायगा दं बेरायनो ओमफ्राय जोङो नाथुला पासाव थांदोंमोन जेराव ओ चाइना बर्डार खाथिनो होनजायो बेखौ। बेयाव जों थांनाय टाइमा डिसेम्बरमोन नालाय स्न' फल होगासिनोमोन ओमफ्राय बिदिनो ओम जोङो नाथुला पासाव थांनानै उम सासे मानसि मा मा होनो बेखौ सलजारमोन आरोना जे बियो दावहा नांनानै थैनायमोन ओमफ्राय बेखौ फुजियो आरोना बे जायगायाव। ओमफ्राय गोबां मानसिफोर नायनो थाङो ओमफ्राय जोंबो बे जायगायावनो थांदोंमोन जोंखौ जोंनि ओ ड्राइभारा बे जायगायाव नायनो लाना थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिराद मोजां आरो जायगाया नायनो। ओमफ्राय आरो जोङो मा होनो ओ बेयाव थांनाय जायगाफोरखौथ' आं बारा गोसो आव गैला दे नोंथां आङो फैनाय फैनाय समाव जोङो दार्जिलिंआव हाबबोदों ओमफ्राय ओमफ्राय बे समाव कर'ना टाइममोन नालाय
ओमफ्राय टाइमखाय जों मास्कखौ एनि टाइम गाननो नांदोंमोन आरोना। सानफ्रोमबो ओमफ्राय मास्क गानाबा जों जोंना माने लाइक पुलिसफोरा फाइन लायोमोन आरोना। ओ बे टाइमाव कर'ना टाइम नालाय स' स्ट्रिक रुल्समोन मा-मास्क गाननाया। ओमफ्राय
बिदिनो जों मास्क गानै गानै बेराय नांदोंमोन ओमफ्राय जोङोथ' कर'ना टाइममोन नालाय बेनिखाय ओंखायनो जों ओ सानराइस जायोना माबायाव दार्जिलिंआव बेखौ नायनो मोना सै सानराइज ओ ओमफ्राय बिदिनो दार्जिलिंआव ओ जों हराव सहैदोंमोन नामाथाय आं बावबाय ओमफ्राय हराव सौहैनायखाय जोङो बे मोनसे बाजार दंमोन ओमफ्राय बेयावनो बेरायनायसै आरो दार्जिलिंखौ बारा गोबां नायनो मोनासै ओमफ्राय नोंथाङाबो अबावबा दावबायदोंमोन नामा मा होनदों?
नोंथाङा सिक्किमनि बोथोरनि सायाव फंनैसो खोथा बुंनो हागोन ना? माबायदि माने बोरै गुसु ना मा बोरै?
अ नोंथाङा एसे गोसा बुंनो हागोन ना आङो नोंथांनि माथोखौ बारा खोनायाखै?
औ खोनादोंना एबार?
औ खोनादों।
नोंथाङा सिक्किमनि बोथोरनि सायाव फंनैसो खोथा बुंनो हागोन ना? माने गुसुना बोरै
औ नोंथां जोङो दिडसेम्बराव थांदोंमोन नालाय थ' बिराथ स्न'फल जादोंमोन ओजों। बे टाइमाव बिराद गुसुमोन ओमफ्राय ओ बिदिनो फगि जायोमोन लामाफोरा ओ फुंनि टाइमाव बे फकजों माबाजोबोमोन साग्लोबजोबोमोन लामाया ओमफ्राय एसे दावबायनायाव खस्थ' जायोमोन आरोना फुं टाइमाव माने लाम माखौ नुनो नायगिरा नालाय
आमफाप दार्जिलिं दार्जिलिंगा
दार्जिलिंआव ओ सिक्किमनिफ्राय ओ थान्दाया एसे खममोन आरो ना दार्जिलिंआवथ' स्न'फल फल गैयामोन माने बिदिनो ओ थान्दामोन थान्दाया सुयथाराव सुयथाराथ' नांखागौ मानोना डिसेम्बर मान्थमोन नालाय थान्दायाथ' थान्दाखामोन। इदिनो आरो ना
ओमफ्राय बेयाव दार्जिलिंआव जोङो टि गार्डेनाव हाबदोंमोन मोनसे टि गार्डेनाव बेयाव गोबां टि गार्डेन दं आरो ना दार्जिलिंआव। बेयाव जों हाबबोनानै बेयावनो पथसफोर खेबनानै एसे टाइम थानानै फैबाय आरो।
सिक्किमाव बिसिबां दिन थानाय?
ओ जोङो आं गोसोआव आङो सानथाम थानाय गोसोआव दं नोंथां। ओमफ्राय दार्जिलिंआव जोङो ओम सानसे थादोंमोनदां आं बावबाय नोंथां।
ओमफ्राय नोंथाङा इण्डियानि बाहेरायाव मायाबाफोर दावबायनो गोसो दं नामा? फिउचाराव
औ दावबायनोथ' गोसोआव दं आं माबा आङो दावबायफेरनायाथ' खाथि खाानानै बोरिंखान्ट्रि याव दावबाय जेरै- नेपालाव थांबाय ओमफ्राय भुटानाव थांबाय। ओमफ्राय दा दावबायनो गोसो आङो माबायाव दं साउथ करियायाव दं। ओमफ्राय जापानावबो थांनो गोसो दं दा नायनोसै उनाव इयुनफोराव आङो सो थांनो हागोन ना हाया आं थांनो मिजिं थियो आरोना नोंथां। नोंथांनाबो दं नामा गोसो बाहेराव अबावबा दावबायनो? इण्डियानि बाहेराव।
फिउचाराव ओं ओं साउथ खोनायाखै?
औ खोनाबाय नोंथां।
माबा आङो फिउचाराव साउथ करिया ओमफ्राय पेरिस बेफोरबायदि जायगायाव दावबायनो लुुबैयो।
औ ओमफ्राय नोंथां ओम बिदिनो अबावबा दावबायदोंमोन नामा रिसेन्टलिफोर?
औ। आङो माबायाव ओ आसामनि बाहेरावहाय तामिल नाडुआव थांखांबाय।
औ बेयाव माजों थांनाय नोंथांआ?
बिनिफ्राय जोङो बिदिनो गारिजों थांदोंमोन। एयारपर्ट सिम आमफ्राय एयारपर्टनिफ्राय बिदिनो प्लेन लाबाय आमफ्राय डाइरेक्ट फ्लाइट दंखायोमोन। चेन्नायसिम।
औ।
आमफ्राय बिदि डाइरेक्ट फ्लाइट लाबाय ओमफ्राय होजोंहाय ओंखारबाय ओमफ्राय गारि लाबाय आमफ्राय जोंनि जेराव थादों जोङो हटेला बेसिम था थांबाय आमफ्राय ओमफ्राय नेक्स्ट दे खालि मेरिना बिदच होननाय दं मोनसे
औ औ।
तामिलनाडु बे चेननायआवनो ओमफाय बेहाय बेरायहैदों आरो ना।
औ औ।
ओमफ्राय बेयाव जायगाया बिराद गरम। बिराद गरमखा ओमफ्राय बिदिनो जायगाया बिराद बाला गोजा।
औ
आमफ्राय औ आमफ्राय
ब्राद बार बारो गुसु गुसुनो गरमबाबो बिराद मोजां बार बारो आरो ना ओमफ्राय जायगाया बिराद साफ फा ओमफाय चेन्नाइ टाउनाबो बिराद साफा। मानसिफोरा बिदि जानला मोनला इदि गारलाबाया पेकेट बुस्थुफोर प्लास्टिकफोर। ओंखायनो जायगाया साफा थायो आरो ना।
औ औ। नोंथाङा सानबेसे थानाय बे जायगायाव?
आङो
सानबा सो थादों सानबा।
नोंथाङा बावबाय नामा? हेलौ ओ औ
ओम नोंथाङा अबावबा गुसु माने गुसु जायगा हिलि एरिया जायगायाव थांदों नामा दावबायनो?
औ औ आं बावाखै फंबाय। माबायाव मेघालयायाव मेघालया स्टेटआ
औ
आं बेहाय थांखांबाय ओमफ्राय थांनायाथ' बिराद बार थांबाय ओमफ्राय बोथोरखौ बुंनो थाङोबा बोथोरा बिराद गुसु। ओमफ्राय दसेानो सान्दुं दुङो दसे न अखायो बोथोरा सोलायबाय थायो आरो ना
औ ओ
ओमफ्राय बिसोरनि जानायखौथ' मा होनो बिसोर बारा बिदि थाव होलाबाया रुनायसो जायो बांसिन ओमफ्राय बिसोरना आरो औ खाथियाफ्रा
ओ मा मा नायनो जायगा दं नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा खेबसे?
औ आं थांनाय बायददिब्लाथ' आं लाइसिमाव थांखांबाय ओमफ्राय चेरापुन्जियाव थांखांबाय दाउखियाव थांखांबाय औवारिलाङआव थांखांबाय औ ओमफ्राय दाउखियाथ' मेघालयआव दंबाबो दा गरमखा दावखिया
उम
ओमफ्राय सेरापुन्जिजों रुजुबा सेरापुन्जिया बांसिन गुसु आरो ना अखाया माने हाखाबाय थायो बिराद हगि वेदार ओमफ्राय गुस्सु
औ
दे होमबा नोंथां दना समाबो जाबाय
औ जागोन दे नोंथां गोजोन्थों।
औ